औ
हेलौ ह
हेलौ हेल' हेलौ अ हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंनिखौ बारा खोनायाखै
खोनादों ना
औ खोनादों
हेलौ
औ नेटवर्क नि प्रब्लेम जादों
हो
एसे एसे मोजां खोनादों बारा मोजां खोनायाखै आरो
दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं ओरैनो?
आंथ' दासान्दि बर्थ'मान फ्रि फ्रि जाना दंथ'यो ओरैनो दंथ'यो आरो
आदसा नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो ओरैनो दा?
ओंख्रियाथ' ओरैनो फुंनि समाव जानाया ब्रेकफास्ट जानाया मा होनो आलु भाजिमोन आरो
आलु भाजि ना गोथावआनो
गोथाव गोथावालाय
अनला मेवाइ जोंनिया दिनै
आतसा गोथावानो दे एसे मा मा होनो अनला
औ
ओम मा होनो बे अनला ओंख्रियाव एसे खारै खारै होबा हा
अ नोंसिनिखै अनला ओंख्रिफोरखौ जाया नामा?
जायो जानायालाय जोंथिंनाबो जायो सबाइजों दाउजोंबो जायो अनला अनला मेवाइबो जायो बिदिनो जायो आरो अनलाखौ अनलायाथ' बे-बेलेगफोरजोंबो जाजायो आरो गोबांनो नोंथांना नेट्र'क गैयानामाथाय बारा मोजां खोनायासै हेलौ हेलौ अ नों नोंथांना नेट्र'क गैया नामाथाय बारा मोजां खोनायासै
अ नेटवारर्कआ एसे प्रब्लेम जागासिनो दं आंनिया बे साननैसो खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओ जोंनिया ओरै मा जाखो अखा बोथोर खायसे ना मा खायसे एसे प्रब्लेम होगासिनो दं माने।
अ नेट्रवा माने ना?
ओं नांनाय नाङै जाबाय थायो सम सम गेजेर गेजेर।
उम उम
अ नों नोंथाङा अनला ओंख्रि सोमोन्दै बुंदोंमोन ना?
औ अनला ओंख्रि जेनेबा अनला ओंख्रिया
औ
बिनो गोबां रो खोमजों जाय जाजायो आरो खोमजो बे माने अनलाया अनलाया थ जेनेबा जों जेरै आबाद मावो माइ माइखौना माइनिफ्राय बे माइरं दिरुनो आरो ना माइरं दिरुन फे माइरं देरनायनिफ्राय बेखौ बेखौ माइरंखौ खौ माने गुन्दै खालामो। जेनेबा उवाल उवाल थाब बा उवालजों देस - देग्लिसिगोन आरो ना। देग्लिनानै मेचिन फोराव सोरबा खायसेफोरा मेसिनाव लाङो आरो जेनेबा।
दानिया बांसिन मेचनाव होयो ना गोदोनि बायदि आरो वालाव देनायखो दे नुला ना?
ग गोबां बे अनला होमबाथाय मा ओम अनला ओमबाथाय जोंनि बर'नि फ्रेभरेट जाबाय आरो अनला ओं ओंख्रि होमबाथाय बर'फोरनि ख्रि होननाय जाखाबाय आरो।
गारजाथै आरोना अनला ओंख्रि जेनबा ना बेदर नांलायला।
औ गोथाव जाबाय मा
हो हो?
नुनाजों न जेनेबा बेखौ अनला ओंख्रिखौ जा फानबा जे न'आव फिसियोना लकेल दाउ होननाय जेनेबा जोंनियावथ' लकेल दाउ होनो जेनेबा लकेल दाउबो होनो न'नि दाउबो होननाय जायो आरो माने बे बिजों होबाथ' गोथावसिन जायो आरो उदैया खनला खनलि बुंफब थारसिनो गोन आरो
सप्तासेनि हाबना थानोसैनामा
औ सप्तासे उम बर'फोरनि ओंख्रिया गोबां दं नारजिबो दं आरो जे अमा होनबाथाय हाबबाय आरो गोथाव
नारजि अमा जानो लुगैलायो खोनाबानो खोनाबाथाय नारजि अमा होननाय खोनाबाथाय जानो लुगैलायबाय आरो नङा होमबा
बर'फोरनि गोबां ओंख्रिजों ओं
होम ओरैनो नोंसिना औवानि मेवाइफोरखौ जायगायावनो मोनो ना बबेबा खाथि खालानिफ्राय लायो
जोंनाथ' औवानि मेवाइखौ जायगायावनो मोननाय जायो मा होनो जोंहा न'आवनो दंखायोना औवानि मेवायआ
गोबां जेनेबा बे बेखौथ' औ जेनेबा
माहोनदो हेलौ
औवा बुरखा निखौ जानाय जायो आरो
ओं
जेनेबा बे
जोंनिया
बुरखानिखौ औवा मेवाइ औवा मेवाइ होननाय जासिगोन आरो बेखायनो
औ औ जोंनियाबो ओरै न'आवनो दङ औवा बुरखायालाय ननि औवा
ओं
बुरखाखौबो जाजेनबाय दायो ओरैजाय खाथियाव हाजो दङ
औ
हाजोनिफ्राय लायो औवा मेवाइखौ लायनानै जाफैयो जाग्रा आरो थिनानै दोनो माखासे औवाखौ लायबाय ओमफ्राय मोजां साफा खालामना दाग्लिबाय बे हा
बारा मोजां खोनाखै माने नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम नामाथाय नोंथांनिथिं
औ दानग्लिबाय दानग्लिनानै सोरबा भयामाव सोनानै दै एसे एसे सोदो
ओ
बारा जायो होनना
औ ओ
बेखौनो थिनानै दोनसै आरो ओमफ्राय मेसेंयाव नाजों बिरदों जानिसै आरो आरो आजिखालि मोनसे माबा नियम सोलि औवा मेवाइखौ सावनानैबो थिना दोनो हेल जोंनियाव आरो फाननाय फाननाबो लायो
औ
रां खामायनो हायो जेजोंबो आरजिनो हायो आरो ना
औ माने औ
नोंथां खोनादों ना
औ औ हेलौ औ खोनादों नोंथां
हेलौ
हेलौ खो खोनादों खोनादों हेलौ खोनादों खोनादों हेलौ खोनादों।